खोनादों ना? हेलौ! हेलौ नोंथां!
हेलौ!
औ नोंथां खोनाबाय ना?
औ औ खोनादों खोनादों खोनागासिनो, हेलौ। औ औ दासो खोनादों आङो।
औ गिबि गिबियावनो ओ अ बेबायदि मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बाहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ
औ दा जोङो ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
आयदाआ आ जोंनि बर'फोरनि माखासे आ मा होनो गाननाय जोमनायमोन नामा?
औ गाननाय जोमनायनि बागैबो राइलायजागोन नोंथां।
हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादों खोना खोनादोंना? खोनादोंना औ खोनादों।
उ
दा गाननाय जोमनायनि ओ बागै सावरायनोसै नामा होमबा नोंथां?
हो!
हेलौ।
औ हेलौ!
खोनाबायदा?
खोनादोंना औ खोनादों?
खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों
हेलौ
हेलौ
नोंथांनि सावनखौ क्लियार खोना फैयाखै नोंथां।